खोनादों ना औ नों खोनादों औ खोनादों आं मोजाङैनो दा जेनेबा औ सोलोंथाइनि बागै रायलायनो नोसै नंङा होनबा औ दानि जोंनि बर' समाजनि सोलोंथाइया माबायदि थासारियाव दङ बा माबायदि जानो थांगासिनो उनाव ना बागै रायलायनोसै आरो जोंनि बिटिआ एरियानि बागैनो दा जोंथिंजाय नि बारै बुंनो थाङो बा माने आगोलनिख्रुइ दानि सोलोंथाइ लानाया एसे माने इमप्रुभ जागासिनो आरो ना गोदोनिफ्राय औ गोदो जों जोंनि बर' समाजनिफ्राय गोबां खमथारमोन आरो जेनेबा सोलोंथाइ बिथिङाव आरो खिन्थु दाना थाङोब्ला आगोलनिख्रुइ माने नाइनटि पारसेन्ट बांसिन होननांसिगोन आरो औ बे देग्लायनि औ देग्लायनि हाय सेकेणडारिनि रिजाल्टखौ नायनो थाङोब्ला माने मोजां नाङो आरो गोदोनि गै गोबां माने इमप्रुभ जाबोबाय मोजाङै फरायनाय गथ'फोर जेनेबा स्टुडेन्टफोर ओंखारबोगासिनो आरो मोजांलायनानै फरायनो दाना गोसो जानाय जाबाय खिन्थु गोदोनिफ्राय बिराद फरायनोबाथाय बासोगारोमोन आरोना
औ गोदोनि समावथ' सोलोंथाइखौनो लायामोन
ओं दा बिदिनो गोदोनिखौ नायनो थाङोबा नों थिंनिफ्रायथ' गोबां गिदिर गिदिर बिदि सुबुं दङमोन बर'नि गेजेराव बेफोरनि बागै मिथियोबा एसे बुंदोंबा नोंसोरथिंजाय दङना क'क्राझाराव इरियायाव
फोरनि बारे सुबुंफोरनि बारैथ' आं एसेबां आइडिया गैला जिखुनु ओ
जेबो नङा प्रमद ब्रह्म बा ब्रह्म होनायफोराथ' नोंसिनि क'क्राझार साइटिं जायो ओेरैबायदि गसाइगाव गसाइगाव रा माथो नोंसिनि क'क्राझाराव गसाइगाव एरियाया नामजादा माने मुंदांखा होनजायो आरो जोंबा जोंनि बि टि आर एरियायाव नायनो थाङोब्ला बे नोंसोरनि हो नोंसिनि दिडिस्ट्रिक्आव थांफेरनाय जायाखै खिन्थु नोंसिनि गसाइगाव एरियानि फ्राय बे जोंनि थानाय जायगायाव दङ लोगो मोन बेवहाय हम गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव फरायब्लाथाय नोंसोरनि एरियानि बिदि लोगो मोन्दों आरो आं
औ गसाइगावनिबो मोनदों नामा
साइगावनिबो दंमोन
अ ओमफ्राय नोंथाङा सोलोंथाइ बहालाया तामुलपुरावनो लादोंमोन नामा स्कुलनिफ्राय लानानै कलेज बेफोरखौ
अ आं आंनि स्कुलथ' आं गामियावनो लादोंमोन जेनेबा गभमेटआव आ मान प्राइभेटाव आं हायार सेकेण्डारि समबो नागिरदों आरो बे हायार सेकेण्डारिया जोंनि गरेसर एरियानि एन आरडि एस बेफोरबायदि मोनसे इनस्टिटिउट दङ बेयाव लादोंमोन ओमफ्राय कलेजखौलाय जोंनि गे एरावन लादों आरो ओफ्रायार औ दा इक'न'मिक्सनि बागैथ' एसेबां मिथिया
नोंथांना माथोमोन बेचलारावहाय मा मेजरमोन ना दडाइरेक्ट लाइब्रेरि माबा फरायखानाय बेचलारखौबो।
बेसलाराव बिदि लाइब्रेरि साइन्स गैया। खिन्थु मास्टारसावसो उम आं ग्रेजुवेसनमोन इंलिस साव लादोंमोन आरो
इंलिसाव
औ आरसो जाहैबाय नालाय। ओमफ्राय जेनेबा इकनमिक्सखौ लायोबाथाय मा मा बेनि जायो नोंसिनिया आंथ इकनमिक्सखौ फर साबजेक्टसो खालामदोंमोन।
इकनमिक्सखौ मानसिफोरा आं गोबां खोनाबाय आरोना मानसिफोरा इकनमिक्स लायोबा बिराद अपर सुनिटिस मोनो होनो आरोना खिन्थु अपरसुनिटिसा मोनो हो मोननाया। जेरै कम्पिटिटिभ इक्जामफ्रानो जा गोबां दिडिपार्टमेन्टेल इगजाम जायोना। जेरै
उम
पि एस सि नि आन्दारावनो गोबां दिपार्टमेन्टेल एगजाम जायोना। बेफोरावहाय आं नुनो मोनबाय आरो आरो ना कि इकनमिक्स बेकग्राउन्ड थानाय बा उमुक उमुख साबजेक्टनि बेकग्राउन्ड थानायफ्रा बे इगजामखौ होनो थाखाय इलिजिबोल जायो आरो। एस कम्पेयार टु ओ बेलेग साबजेक्ट मेजर निफ्राय कम्पयार खालामोबा इकनमिक्सा बेहाय अपरसुनिटि मोननाया मोनो। खिन्थु इगजाम होनो मोनो आरो इलिजिबोल जायो खिन्थु इगजाम होनो मोनोबानो पास जागोन बेथ नङाना बेसो आरो। ओं मानसिफ्रा बेखौनो मोनसे मिसकनसेपसन दं आरोखि मानसिफ्रा अ इकनमिक्स लाबायनो हादौ ओरैनो साख्रि मोनगोन ओरैनो जब मोनगोन बिदि साननाय दं आरो ना मानसिफोरनि माबायावहाय थिंकिंआवहाय खिन्थु बिदि नङा नों खस्थ खालामबासो मोनगोन आरो खिन्थु ओ बैदि इलिजिबोल इलिजिबिलिटि क्राइटेरियावहाय ओ इसे बेनिफिट दंसिनो आरो दंनाया। दा बेनो आरो।
बिदि इकनमिक्स लानाय आंनावबो लोगो दं। बियोमा फैदों खिन्थु होमबाबो बिनि लाइफखौ मा बुंनो जेनेबा बे मास्टार दिग्रि खौ कमफ्लेट कमप्लिट खालामासै माने कमफ्लेट खालामासै ओमफ्राय
सोरखौ होनदों नोंनि लोगो
औ आंनि लोगो
ए औ औ
ओमफ्राय कमप्लिटथ' खालामासैनो ओमफ्राय ए पि एस सिनि थाखाय दा गाव माबा लागासिनो कर्स लागासिनो आरो बेबो इक'न'मिक्सनिमोन
मा कर्स लादों
ए पि एस सिनि थाखाय
ए बि एस सि नि थाखाय
औ
बि ए सि आवनो इक'न'मिक्स मेजर आरो बेना नामा
माने बियो बिए आव इकनमिक्स मोन
औ औ औ ओमफ्राय आरो दा बि ए मिथि लाबावबाय
नङा मास्टार दिडिग्रि बियो इक'नमिक्सआव खालामफैदोंमोन खिन्थु कमप्लिट खालामासै बियो मास्टार दिडिग्रिखौ ओमफ्राय बियो मास्टार दिग्रिखौ नागारनानै कर्स लाबाय आरो
अ ए पि एस सि नि थाखाय
औ सानदों आरो दा इउ पि एस सि बा प्रिलि जेनेबा ए प सिनि थाखाय बेनिफिट जायो जायो बेनि थाखाय लायोब्ला आंबो बे लोगोआव सानबाय आरो
बेनिफिडआ गासिबो साबजेआवनो दं इउ पिएस आनो जा एएस सि आनो जा गासि साबजेक्टआनो बेनिफट दं जबा पटिकेल स इकनमि जाबो मा होनोनिफट दंखायो आरो दंनाया माने ओ जेनेबा स्टेटनि ए पि एस सि आवथ' अपसनेल गैया ओंखायनो ओ नोंनि मेजर साबजेक्टआ मेटार खालामा बाट इउ पि एस सि लेभेलावहाय इउ पि एस सि आवहाय अपसनेल साबजेक्ट दं आर ना बे अपसनेलावहाय गोबां मानसियानो गावनि मेजर साबजेक्टखौ लायो आरो जेनेबा आं इक'नमिक्स मेजरबा इक'नमिक्सखौ अपसनेल लागोन आरो बिदि खिन्थु स्टेटनि स्टेटनि लेभेलाव ए पि एस सि आव बेहाय अपसनेल थाया होम बे नोंनि मेजर साबजेक्टआ मेटार आन खालामा बेसो आरो मानो होनबा आंबो ए पि एस सि होखांनाय नालायसेे माबा दं आरो नलेज दं आरो
माने बेबो दा बि साननाय ए पि एस सि लेभेलाव लानानै उनाव मा थिग गावनि थाखाय इकन'मिक बेबो आरो मोनसे थांखि
आं फास टाइम बे ए पि सिखौहाय मा होनो आङो आइथिंक आं नोंनि सिनियर जागोन खोमा नों नोंना नोंना एजआ दा बेसेबां जाखो
एस आंना टुइनटिसिकस एस रानिं जागा
टुेन्टि सिक्स आं माला ग्रेजुवेट जाया बेलखौथिगौ आं टु थावजेेन टुइटि कभिड टाइमावनो जादोंमोन होमा नोंबो होनबाथ' बावनो जागोन ना आंबो बावनो जादों ओमफफ्राय कभिड जोबनाय लोगो लोगो आंबो प्रिपेयार खालामदों ए पि एस सि नि प्रिपेयार खालामनानै आं आंनि फार्स्ट एटेम् आवहाय ओ फ्रिलिमस खालाम क्यार खालामनानै मेेनसबो लिरदों ओमफ्राय मेेनसआवहाय फिउ मार्कसनि थाखाय थालांदों आरो ना ओमफ्राय बिदिनि प्रिपेयार खालामनायखाय आङो मास्टार्स खालामथ'नाय जायाखैमोन आरो आं बेबादिनो कमपिटिटिभ इक्जाम होबाय थाबाय होबाय थाबाय दाखालि बावनै एडियार आवहाय फ्रिलिेमस पास जाबाय बाट फाइनलाव जाहैयासै स्किल टेस्ट होलायनो मोनदोंबाबो बिदिनो गोबां साबेक इगजामावनो थालांबाय थानाय जादों आरो फाइनेल नङा बिदि सेकेणड स्टेजाव बिदि थालांनाय जादों आरो ओंखायनो आंना मास्टार्सआ मा आंना मास्टार्सआ डिसटेन्स इडुकेसनसो लानाय जादों आरो दिडिसटेन्स इडुकेसन माने अपेनावहाय इगनर होनो ना इन्दिरा गान्धी नेसनेल अपेन इउनिभारसिटिया बेनि आन्दाराव लानाय जादों आरो आरो ओमफ्राय आं बेहाय इउनिभारसिटिया गुवाहाटि इउनिभारसिटि जायो
औ
दा बेनो आरो आंनि सोलोंथाइनि बेकग्राउणडआ
फ्रायानो बिदिनो फ्रायानो बिसोरनि ए पि एस सि निथाखाय प्रिपारेसन खालामगोन ओमफ्राय डिसटेन्साव लागोन
अ उफाय गैया मानो होनबा आनइमप्लयमेन्ट इसु जानानै दंना गोबां नों जेनबा खस्थ कमपिटिटिप जाबाय कमपपटिसन जाबाय जेनबा मोनबाय जों बयबो सोरबा सोरबा बयबो बयबो मोनगोन बेथ' नङाना सोरबा सोरबा लेट मोनो बिदि आरो ओमफ्राय आं गेजेरावबो बिदिनो फ्रिलान्सिं खालामनाय जादों आरो एसे एनै बिदि बिदि मावदों ओमफफ्राय प्राइभेटबो मावनायबो जादों मोनसे स्कुलावहाय एकाउन्टेन्ट स' बे एकाउन्टेन्टाबबो जेनेबा इक'न'मिक्स मेजरनि लानायखाय बिदि अपरसुनिटि मोनदों बिदिखौनो होनजाबाय आरो एसे बेनिफिट थाबाय
बिदि अपरचनिटि गोबां फैयो इिव इक'नमिक्स एकाउन्टेन बहुत मोजां आरो
औ औ माने इलिजिबोल जायो जानाया इजाम होनाय मानायाव बांसिन जायो होनजायो फरायबासो मोनगोन आरो बेजों
खिन्थु आं हायार सेकेणडारि लेभेलाव खौ खालामनो गोनां जादों जे
बुजिबाय इजि आरो ओमफ्राय बुजियाबालाय खस्थ' मोनो बेनो आरो
बादिसिना
आंनाबो हायार सेकेडारियावहाय आंना मक्स मेक्सिमाम मार्क्सनो इंलिस ओमफ्राय इक'न'मिक्स आवमोन आरो मेक्सिमाम मार्क मोननाया ओमफ्राय इंलिसाव हायेस्ट दंमोन आंना इंलिस लानो ना इकन'मिस लानो जाबाय दोंमोन ओमफ्राय इंलिसखौ लिटारेचार आबो इन्टारेस्टिं मोनो आङो लिटारेचार आबो इन्टारेस्टि मोनो आं दाबो बिराद नभेलस फरायो हो ओमफ्राय थेवबाबो इक'नमिक्सनो साननाय जाबाय आरो
आंबो आंबोथ' इंनो स्टुडेन्टमोन खिन्थु आं इंलिसखौ गारदों मानोना थाङोबाखौ मिथियो बिनि बै जेबो मिथिया आवट नलेज माने नांगौ होनबा मोनानो ओेरैबायदि लानाय लोगो लोगो सिनायाखै नों गोबां मिथिबाय
औ औ औ बे कम्पिटिटिभ एगजामफ्राव खामानि होयोब्रा बेलेग साबजेक्टफोरा इकनमिक्स आनो जा पलिटिकेल साइन्सआनो जा एसेबाबो खामानि होयो हिस्ट्रिफ्रा खिन्थु इंलिस बा बारा खामानि इंलिस इंलिस माबायावहाय इंलिस सेक्सनाव खामानि होगोन आरो ग्रामारफ्रा बेनो खिनथु बै लिटारेसारा बारा खामानि होनो नागिरा ना इंलिसनिया कम्पिटिटिभ एगजामफ्रावहाय
मोनसेल' लाइनजों थांनाय बायदि जायो लिटारेसारा
औ औ खिन्थु दा नों लाइब्रेरि साइन्स लाबायना लाइब्रेरि साइन्सनाबो गोबां भेकेन्सि पस्ट ओंखारबाय थायो थ' एपि एस सि नि आन्दारावनो आं सिगां नुलाबाय थायोमोन दा दासो नायनाय जाला आं बारा
बै समाव ओंखारबाय थायो दासिमबो दाबो ओंखारो होनबाबो दाना जेनेबा एक्सपिरियेन्स बायदिसिना नागिरो नायगिरासिनो नागिरनायालाय
औ